हेलौ
हेल' नोंथां
हेलौ खोनादों ना
हेलौ
हेलौ खोनादों ना
अ औ खोनादों औ नोंथांखौ औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों दे बुं
औ औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जादों ओ नोंथांजों मोनसे आयदायाव सावरायनो थाखाय हरनाय जादोंमोन आरो ना नोंथाङा फ्रि दंथ'योबा सावरायजागोन न
सावरायजागोन नोंथां मा आयदानि सायाव सावरायनो ओरैनो
औ औ आयदायानो जादों ओ जोंना ओ बर' सुबुंफोरनि दोरोङारि ओंख्रि ओ होमबा नोंथां नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा ओ बर' सुबुंफोरा माबायदिहाय आदार बुथु मना लायो एबा मा मा ओंख्रि संना जायो
औ जागोन दे नोंथां अब्ला आं फोरमायलांसै ना नोंथां
औ औ औ
औ जों बर'फोराथ' गोदोनिफ्रायनो बुंनो थाङोब्ला जों हाग्रा बंग्रानि फ्राय नागिरना जाग्रा बा जोंखौ ओ बिदिनो ओ नाहा मैहा थांना जाग्रा होननानै मिथिखागौ गोदो गो दायनिफ्रायनो औ जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा दोरोङारि ओंख्रिया जोंहा जोबनो गैया आरो बुंबाबो बुंस' हाया बिदिनो गोबां दङ जोङो हाग्रा बंग्रायाव जि मैगं मैला मोनो नाहा मैया थांनानै जि मोनो बेफोरखौनो लाबोनानै जाफैयोमोन आरो गोदोनि दिनाव
औ औ
बिदिनो समाव इसे सोलायनाय जाबाय आरो जोंहा बेफोरबायदि जों नाहा मैहा थांनाया इसे खम जाबाय हाग्रा बंग्रायाव थांनायाबो खम जाबाय मानोना जोंहा दानिया हाग्रा बंग्रायाव नाहा मैया थांनो बा मैगं मैला लायनोबो जोंहा आयेननि बेरेखा जाबाय नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ बेखायनो जोङो दा ओरैनो नफोरनि न सेरफोरावनो जि ओ द दंग दंलाफोराव ना नागिरनानै बा सामफोर खननानै बिदिनो ओम जालाबायनायखौ जों नुनो मोनो आरो गावबो आबाद मावनानै ओ आदार ओ सोरजिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दानि समाव
औ
बिदिनो जोङो ओ गोदोनि समाव ओम जिबायदि जोङो ओ नागिरना जाबोदोंमोन बे सोलायबोबाय आरो आं दा बेफोरनिनो जि बरनि माखासे दोरोङारि ओंख्रि दं बेफोरनि आङो ओ मोनसे ओंख्रि बा मोननै ओंख्रिनि सायाव आं नोंथांनो मोजाङै फोरमायनोसै आरो नोंथां
औ औ औ नोंथां
औ गिबियाव जोङो आङो दि नोंथांनो फोरमायनो लानायानो जाहैबाय जे सामजों स सबाय ओंख्रै बेखौ आं नोंथांनो फोरमायलांनोसै नामा
औ औ नोंथां
औ गिबियाव जोङो सामजों सबायखौ संनो थाखाय जोंहा ओ साम नांग्रोगोन आरो नोंथां सामखौ नोंथाङा गिबियाव ओ जि नोंथाङा जे साम लाबोगोन बेखौ नोंथाङा बाजारफोराव बायनानै जायाबा मोजां जायो आरो नोंथां मानोना जोङो जि बाजारनि साम बेफोरखौ जोङो मिथिनो मोना ना नोंथां माबेनिफ्राय लाबोदों बा ओ माबे जायगानि साम दै मोजां दै गाज्रि बेफोरबायदि थायो बेनि थाखायनो नोंथाङा ओरै साम बेखौ नोंथाङा गावनो नोंथांनि न सेरफोरनि दंग बा ओ दैमाफोराव नागिरनानै लाबोयोब्ला मोजां जायो ओ जोंहा ओम जि दै मोजांनिखौ जानाया मोजां मानोना जोङो ओ जोंनि देहाखौबो नायनांगौ गौ जायो बिदिनो जोंहा सामआ गुबुन गुबुन रोखोमनि दं आरो साम दानाय साम गोलाव साम लादाय बिदिनो जोङो साम जि साम ला ओ गोलाव बेखौ जोङो सबायजों जानाय जायो आरो बिदिनो नोंथाङा जेब्ला सामखौ लाबोगोन नोंथाङा स सामखौ मोजाङै हुनानै लानांगोन आरो जे साम बेयाव जोंहा माखासे माराम थायो बिगुर ओ सामनि मोदोमाव आइरनफोरबायायदि माराम थायो आरो बै मारामखौ नोंथाङा मोजाङै हुनानै लानो नांगोन आरो नोंथां आरो गोदोनिफ्राय मा होननाय दङ जि साम 'ओं ख्रि सङोब्ला बयबो मिथियोनो मानोना जोङो साम'खौ हुनाय समाव जिबायदि साउन्द जायो बा दावराव जायो बेखौ जोङो लामानि मानसिफोर बा न खाथिनि मानसिफोरा मिथिजोबो आरो नों थां अब्लानो जोङो जि बिस्रा दिनै साम ओंख्रि खोमालै बिदि होननानै मिथियो आरो नोंथां बिदि हुनानै लाख खांनायनि उनाव नोंथाङा साम'खौ जि सामनि खिथुखौ दान्नानै लानो नांगोन आरो नोंथां सामनि खिथुखौ मानो दानो होनब्ला जोङो सामनि खिथुखौ दानब्लासो सोबनानै जानो हागोन आरो नोंथां जेब्ला जों खिथुजोंआ बारा हाबलांबासो जोङो सोबनो हागोन नङाब्ला जों जे बार हाबनो जेबो लामायानो गैयाब्ला जों बोरै सोबनानै जानो नङा होमबा ओ जे बिनि खिथुफोर दाननांगोन जि बिनि माखासे जि मोखां बा दाखोन होनो जोङो साम'नि दाखोन बेखौ जोङो बिजिफोरजों एरख'नानै लानांगोन आरो जानायनि सिगां बिदिनो दानबाय उम दाखोनखौबो एरख'बाय बिनिफ्राय मोजाङै साफा सुनानै लादो साफा सुनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ साराय गुदुङाव थावजों नङाबाबो थाव होआलासिनोबाबो नोंथाङा एवथ्रमनो नांगोन आरो जाहाथे बे साम'आ थैनानै एसे फंफ्ला जायो आरो नोंथां नङाब्ला जि साम' गोथांआव ओ माखासे बिजालफोर थायोना बिदिबाथाय दडाइरेक्ट ओंख्रियाव होयोब्लाथाय जोंहा गाज्रि जायो आरो नोंथां बेखायनो जोङो बेखौ थावजों नङाब्लाबो गाव गोजाबाबो एवथ्रमनानै लानो नांगौ साराय गुदुङआव बिदिनो एथ' एथुमनानै लाखांनायनि उनाव नोंखौ नोङो बेखौ खांनानै दोन्थ'दो बेनिफ्राय जोंहा जि सबाय बेखौ जों माबोरै लाहार फाहार खालामो होनोब्ला गिबियाव नोंथाङा सबायखौ लाग्रोदो लानायनि उनाव बेखौ ओ साराय गुदुङाव मोजाङै एवनानै लाग्रोदो एवनानै लानायनि उनाव बेखौ नोंथाङा ओ गोदोनि समावथ' जोंहा खामफ्लायफोर बा सिलपात्ता बिदियाव हलायोमोन ना नोंथां दानिया एो ग्रेन्डार माबा माबि फैबाय नोंथाङा खामफ्लाय एबा सिलपातायाव बेखौ मोजाङै उननानै लादो उननानै लाख खांनायनि उनाव नोंथाङा बिनि जि बिगुर बेखौ मोजाङै जावनानै लादो आरो नोंथां जावनानै लाखांनायनि उन उनावनो नोंथाङा जेब्ला बिनि बिगुरा खारजोबो अब्ला बेखौ मोजां सुनानै लाग्रोदो लाग्रोनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ मा खालामनांगोन जे सारायाव ओ थाव ओ संख्रि बानलु होनानै लाबाय बेनिफ्राय जि सबाय बेखौ नोंथाङा सारायाव होदो आरो बे थाव गुदुुंआव बिदिनो एवदो दसे एवखांनायनि उनाव नोंथाङा ओ बै एवनाय सबायाव दै होनानै होदो आरो नोंथां ओ सामब्राम गुफुर बल माबा मस्ला मस्लि देनानै होखादो बेनिफ्राय दै होना होदो आरो बिदिनो नोंथाङा दै होखांनायनि उनाव गोबाव गोदौ होबाय थादो ओमफ्राय गोदौहखांनानै नोंथाङा बेयाव खारै होनो नांगोन आरो नों थां बर'नि मोनसे जानाय खारै, खारै गैयाब्ला जोंहा सबायाइ ओंख्रि जाया सबाया गेब्लेया आरो जोंहा जानो रिमोनलाबो जाया आरो नोंथां बे खायनो जोङो खारैखौ होनो नांगोन आरो नोंथां। बिदिनो खारै होखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ गोदौ होदो ओमफ्राय गो दौ होखांनानै जि साम' एवनानै लादोंमोन ना बे साम'खौ नोंथाङा बेयाव होनानै होदो आरो नोंथां
औ औ
साम'खौ होखावनानै नोंथाङा गोदौ होबाय थादो गोदौ होबाय थानानै जेब्ला बियो गोबाव गोदौवो नोंथाङा बिनि संख्रिफोरखौ साखिनायदो
औ
बेनिफ्राय ओ बेयो जेब्ला ओ संख्रिफ्राबो नांजोबो अब्ला नोंथाङा जि बिखौ खांनोसै समाव मा खालामनांगोन ओ दुन्दिया बा मगार दुन्दिया बा गंगार दुन्दिया होनोना जोङो
औ औ
बेखौ होनो नांगोन आरो मानोना सबायाइ ओंख्रिजों जोंहा गंगार दुन्दिया बेयो जोबोद मिलाय पलेयो आरो नोंथां आरो मोदोमोबो बेखायनो जोङो गंगार दुन्दिया होनांगौ ओ बिदिनो गंगार दुन्दिया होदो होनानै दसे ओ गोदौखांनानै नोंथाङा बेखौ खांनानै दोनदो आरो नोंथां।
अब्ला नोंथाङा आरामै जानो हागोन आरो नोंथां।
औ
नोंथाङाबो बेफोरबायदिनो ओरैनो बर'नि माखासे संनाय खावनायनि बागै बा माखासे ओंख्रि फोरनि बागै मिथिगौब्ला बुंनो हागोन नोंथां।
औ औ नोंथां आ जेनेबा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंहाथ' दोरोङारि ओंख्रि होनना बुंब्ला ओ बर'फोरना जोंना गिबियावनो जोंना अनलाजों दाउआ थाखाथारो आरो ना। आरो बेनि अ अनगायैबो जोंहा अनलाजोंनो अमा बेदरबो जाजायो आरो बेनि अनगायैबो जोंना औवा मेवाइ ओ जायखौ जों औवानि गाजा होनना बुङो बेखौबो जोङो ओ जेनेबा अनलायाव ओ होनानै जाजायो आरो ना आरो बेनि अनगायैबो जोंना गोबां ओ जेरैहाय जोंना मुलाखुथि जायखौ जोङो मुलानिफ्राय ओ बेखौ जों फोराननानै मुला फुथि बानायनानै अनलायाव होना जाबा जा गोथाव मोनजायो आरोना। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां ओ ओंख्रिफोर दङो ओ जेरैहाय जोंना नारजिजों अमा जेरैहाय जोंना सबायाइजों साम' आरो बिदिनो जोंना गोबां ओंख्रिफोर दंबयो आरो जोंना बेफोर ओंख्रिफोर संनो थाखायथ' जोंनो खारैखौ नांथारथारो आरो ना बे खारैखौ बबेन फाय मोनो होनोब्ला आं बेखौ एसे फोरमायनो सानदों नोंथां। औ जोंना खारैखौ बबेनिफ्राय मोनो होनोब्लाथ' ओ जोंना गिबियावनो जोंनो थालिर फस्ला एबा थालिर मादाखौ जों दानख'ना लाग्रोनांगोन आरो ना। ओ बेनि उनाव बेखौ जोङो मोजाङै फिसा फिसाय जों जिरनानै ओ आरामसे लाग्रोनांगोन बेनि उनाव जों बेखौ ओ सानदुं ओ सान्दुुङाव जों बेखौ साननै सानथामनि थाखाय फोरानना दोनग्रोनांगौ आ आरोना बेनि उनाव बेयो जेब्ला ओ एसे ख्रं ख्रं आव लासो रानो अब्ला जों बेखौ मोनसे थुबुर जायगायाव थुबुर खालामनानै जों बेखौ सावना होनाय जायो आरो आरो बे सावनाय सावनानै ओंखारनाय हांगारखौनो जोङो जेनेबा जों दावरफोराव लानानै ओ दैजों बेखौनो जों खारै महरै बाहायनाय जायो आरो आरो बेनि अनगायैबो जों खारैखौ मा मानो फ्राय मोनो होनोबथ' जोंना गोबां दंबोयो जेरैहाय जोंङा ओ मुद्रु बि फांनिफ्रायबो जोङो खारैखौ मोननो हायो आरो बेनि अनगायैबो जोंना बेसर हाबा आरो बिदिनो से सिबिंनि साबा बायदि रोखोमनिफ्रायबो जोङो खारैखौ बानायनानै एबा खारैखौ मोननो हायो आरोना आरो बेनि अनगायैबो जोंना गलाफोरनिफ्राय बायना मोननाय सदा जायखौ जों बुङो, खारै बेखौ बेफोरखौ बायनानै जायैआानो मोजां आरोना, बेफोरखौ फायनानै जायोबा जोंना उदैफोरा एसे गाज्रि खालामो आरो देहानि थाखायबो एसे माने मोजां नङा जोंना बेबायदिनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय खारै एबा जों बर' सुबुंफोरा ओ गावबा गाव न'आवनो बानायना लानाय खारैखौ जायोब्ला एसे मोजां
एसे मोजांसिन जायो।
ओ ओ जोंना बेबायदिनो बर' सुबुंफोरा गावबा गाव न'आव खारैफोरखौ बानायनानै बेबायदिनो बुथुमना जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना। आरो बेनि अनगायैबो जोंना ओ बर' सुबुंफोरा ओ गोदोनिफ्राय फ्रायनो जेनेबा मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओ बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं गो थां मैगंफोरखौबो जोंना बुथुमनायखौ जानो मोनो जानायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जोंना ओ थिंगानि मोननाय दिंखिया आरो बेनि अनगायैबो जोंना
ओ खुथ्रा गुथा आरो बायदि रोखोमनि ओ ला दाफोर जेरैहाय जोंना मान्दिया सिफुं मैगं आरो बायदि बायदि रोखोमनि जोंना गोथां मैगंफोर खौबो बुथुमनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। होमबा नोंथां जोंना समाबो जायाखै नङा समाबो जा
ओ औ जागोन दे नोंथां उननि समफ्राव रायज्लायफिनसै ना? गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो दे।